हेलौ
ओं
नोंथां
औ नोंथां खोनादों औ
अ बिदिब्ला नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों ओ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जेनेबा औवा बिफांनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावराय जागोनना नोंथां?
औ नोंथां सावरायनो हागोन
अ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनाय नोंथांमोननि ओनसोलाव मोननाय औवा बिफांखौ मा मायाव बाहायनाय जायो गोबाङैनो
औ नोंथां औवा बिफांखौथ' गामि ओनसोलाव गोबां नुनो मोननाय जायो बेबादिनो जोङो बेखौ गोबां खामानियाव बाहायो आरो जेरैहाय जोङो गिबियाव न' लुनायाव बाहायो
नंगौ नोंथां
जेरैहाय न' लुनायावहाय बेरा महरै बे औवा दंफांनि औवा दंफांखौनो बाहायनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो खुनथा महरै बाहायो बेबायादिनो आरो आरं बे बेरा खानो थाखाय आरं महरैबो जों बाहायो बेबाददिनो खामि महरै बाहायो जों गोबां रोखोमावनो बेफोरबायादि न'आव बाहायजोबनायानो जाफ्रामो आरो नोंथां बेबादिनो आरो जोङो बेरा आरि बेफोरावबो बाहायो ओ न'नि सोरगिदिं बेरा दुंनाय बेफोराव बाहायो आरो नोंथां
ओ
बेबादिनो जोङो दालां आरि जेला लुनायावबो बाहायो आरो जोङो जिंखा खुमब्रा बा लेस्रा बेफोरनि खाय होनायावबो जों बेफोरखौ बाहायो बेबादिनो जों औवाखौ गोबां रोखोमाव बाहायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
औ नंगौ आरो जोङो औवानि बे गोरलै खिलिनाय मेवाइ बेखौबो जोङो ओंख्रिबो जाजायो
ओम
आरो औवाजों जों गोबां रोखोमनि आइजेंफोर बानायो जेरैहाय दाला सान्द्रि जेखाइ खबाय बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जोङनि आरो बर'नि जेरैहाय दामजु बेफोरखौबो बानायो जेरै सिफुं थरखा गंगोना बेफोरखौ जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
आरो बेनि उनावहाय आरो गोबां दंबावो बेबायादिनो जोङो गोबां रोखोमनि आइजेंफोरबो बानायबावो औवाजों आरो जेरैहाय जोङो औवाजों न' लुनो हायो बेरा होनो हायो बेरा खानो हायो बेफोरबादिनो जोङो गोबां खामानियाव औवाखौ बाहायो आरो नोंथां
आरो बेबादिनो जोङो जेरैहाय गोदो हाल एवबाथाय हाया गोजौ गाहाय जायोमोन नालाय बेखौ समान खालामनो थाखाय जोङो मै महरै बानायनानैबो बाहायोमोन आरो नोंथां जेरैहाय मै बेदा बेफोरखौहाय बानायनानै जोङो औवाजोंनो लायोमोन आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय औवाखौ मोननो थाङोना नोंथां
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो औवाखौ मोननो थाङो बेयावहाय औवा बुङोब्ला जोंनिया गोबां रोखोमनि औवा थायो फिसा औवा गिदिर औवा जायखौ जों बुरखा औवा जाथि औवा आरो जेब्रा औवा बायदि नाम दङ जोंनिया
औ
बेफोरो गावबा गाव औवाया गावबा गाव खामानियाव बाहायजायो
औ
जोङो गोबाङैनो जेनेबा गेदेर औवा बेफोरखौ जोङो न'फोराव जेनेबा गोदोथ' जोंनिया न'फोरा बिदिनो औवाफोरजों बानायनायमोन एबा थोरिफोरजों बानायनायमोन ओ नोंथां बेनिखायनो जोङो माने बेफोर औवाफोरखौ गोबाङैनो जोंनि थाग्रा थाग्रा न'फोरखौ बानायनायाव खोन्था खुन्थाफोर बेफोराव बाहायोमोन आरो बेराफोर बेराफोरनि थाखायबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो न'आवनो आावलनो थाखाय औ बेनि अनगायैबो जोंनिया औवा बुंबाथ' जोङो औवाखौ जोंनि ब आबै आब आबौमोना गोदो माने गोबाङैनो बायोमोन जेनेबा जोङोथ' ना हमनो एबा जोंनिया औ ना हमनो थाखाय जेखाइफोर नांगौ जायो बैफोर जेखाइफोर बाहायनाय बानायनो थाखायबो जोङो औौवाखौ गोबां बाहायनाय जायो औवाखौबो जोङो औ सैना लानानै जों जेनेबा माबाखौ जेखाइखौ एबा खबाय बेफोरखौ बानायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो ज सेन बै सेनखौबो जोङो बै औवानिफ्रायनो बानायनानै मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनियाथ' बै दैज्लां बोथोरफोराव जोङो जेनेबा औं
जेरैहाय जोङो खखा सायो नङा होमबा नोंथां
औ बेफोरखौबो जोङो मोनो बेनि अनगायैबो जोंनिया दामग्रा आगजु हिसाबै जोङो सिफुंफोरखौबो जों औवाफोरनिफ्रायनो बानायनाय जायो सा बुंनो थाङोब्ला बे औवाया जोंनिया जोबोद माने जोबोद गोनां आरो दाथ' आरो मा दाथ' आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनिया न'खर न'खर हाबा जायो जेनेबा बोथोर लानानै बै हाबाफोरावबो जोंनिया जेनेबा हमना लाबाय सोरबाफोर माबाफोर जेनेबा जागाखौ बै हाबाथिलिखौ जुदि समायना खालामनोबा जों औवाफोरखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
औ नोंथां नोंथाङा आरो जेनेबा औवा बे औवाखौ नोंथांमोननि जायगायाव मोननाय मा मा रोखोमनि औवाफोरखौ नोंथांनि जायगायाव मोनो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन जेरैहाय जों मिथिनायाव औा गुरखा दङ बेनिफ्राय जाथि औवा दङ बिजलि औवा दङ आरो बेबादिनो गोबां रोखोम खोमनि औवाफोर दंबावो आरो नोंथां जायखौ आङो मिथिजोबा
नंगौ नोंथां
बेफोरबादिनो बेफोरनि औवानि खामानिया गुबुन गुबुन जोङो गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायो जेरैहाय जोङो दाला सान्द्रि हेबनायावहाय गुबुन अमाखौ बाहायो आरो बेरा होनाय बा खुन्दा होनाय बेफोराव जोङो गुबुनखौ बाहायो बेबादिनो बेबायादि बिदिनो थफ्र्रोमबो बा गाैबो औवानि खामानिया गुबुन गुबुन आरो नोंथां बेबादि औ आरो जोंनि जेरैहाय जोंनि धोरोमनि नियम खान्थि बायदिहाय जेरै मानसि सासे थैब्ला जोङो मानसि सासेखौ बेफोर औवा बा दंफां बेफोरजोंबो सावनाय जायो आरो नोंथां बे बे मानसि सावनायावबो बे औवाखौ बाहायनाय जायो आरो। बेफोरबायदििनो जोङो गोबां रोखोमै बाहायनाय जायो नों औवाखौ।
नंगौ नोंथां दा
औ नोंथां नंगौ।
थारैनो बिदि बुंनो थाङोब्ला जेनेबा जोंनो औवाखौ माने जोंनो जोनोमनिफ्राय थैजासिम औवाखौ बाहायनांगौ जायो आरो न' नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ थारैनो माने जेनेबा औवाफोरखौथ' जोङो गोदो माने बैदि दानि बायदि जोंनिया ओ इथा एबा सिमेन्टजों बानायनाय पाक्काफोरजों माने बाउणडारि होआमोन न' फोराव गोदो मे बदिनो जोङो औवाफोरखौनो माने ओ बाउणडारि होनानै बानायोमोन आरो सोंया
औ नंगौ
औ आरो बेनि अनगायैबो जोङो औवाफोरखौथ' जोंनिया बै बन बनफोरावबो नांगौ जायो।
जोङो जेरैहाय बेखौ औ नंगौ बन महरै बाहायो। ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय।
नंगौ नोंथां थारैनो उम आरो नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव मा रोखोमै बनखौ बाहायनाय जेनेबा औवाखौ बाहायनाय जायो? नोंथाङा एसे फोरमाबावलाय।
नंगौ जेरैहाय नोंथाङा दासो बुंबाय बन महरै बाहायो होननानै दिनै बनबो बाहायो जोङो ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय। आरो बेबादिनो जोङो गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायो जेरैहाय जोङो माइ माइ हाखांनानै माइनि बजाखौहाय न'आव बारनानै लाबोनो थाखाय जेरैहाय जोङो हुलाबारि बाहायो नङा होमबा नोंथां? बेफोर मुलाबारिखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो नोंथां ‌।
औ
बेबादिनो जोङो बेरा आरि होनायफोरावबो बाहायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथाङा मिथिगौना जेनेबा जोंनि औा बे खोनादों ना नोंथाङा? अ दे बुंनाय।
जोङो बेबादिनो जिरायनो थाखाय सियार आरिबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो। नोंथाङा मिथिगौना जेनेबा जो बै औवाखौ जोङो गायबोलाथाय जोंनिया मोनसे जेनेबा बै औवा गायनाय जायगानि जिं जिंङाव जोङो एसे माने लङा रखम जोंनिया जावनाय जायो मानो थाखाय जावो नोंथाङा बुंनो हागोन ना
बेखौ आं मोनथिथ'वा नोंथां नोंथाङानो एसे बुंनानै होदो
मानो होनबा जोंनिया बैफोर औवाफोरा जाहाथे आरो बै जायगायावल' माने थायो बे जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव माने बारायलाङा एबा बैनि रोदाफोरा माने गुबुन मोनसे जायगासिम थाङा माने बिनि रोदायाथ' जेखिं मेखिंनो गोसारलाना थायो नालाय बेनिखायनो औ बै जायगासिम माने गुबुन जायगासिम थाङा बेनि रोदाया बेनिखायनो जोङो गोथौ गोथौ लङा जावनाय जायोमोन आरो गोदो आबै आबु आबै आबौमोननि समाव दाबो बिदिनो खालामनाय जायो औवा गायनायनि सिगां नोंथां औ नोंथां बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबाय दिनै सावरायनायखौ बेसेयावनो दोन्थ'नोसै नोंथांजों औवानि बाहायनाय आरो बैफोरनि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां गोजोनथों